औ नोंना
औ खोनादों नोंथां
ओ गिबि गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलाय थि जासिहरनाय थाबाय नोंथां
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय
औ दायो नोंथाङा मा खालामबाय दं?
दाथ' आङो मोनानि जानाया आदार खौ जानानै ओरैनो जिरेैनो जिरायना दंथयोमोन नोंथां
जाखांबायानो होमबा?
औ जाखांबाय
आच्छा आच्छा नै आंबो जाखांनानै जास्ट ओरैनो मोनाबिलिनि बारहावा जाबथिंदों आंगो
अ उम
दा नोंथाङा जुदि फ्रि दङब्ला आङो नोंथांजों दान्दिसे सम बेफार फालांगिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो बेफार फालांगि जेनेबा मा मा? नोंथां मिथिंजाय माबायदि पफार फालांगि मा मानि बेफार फालांगि खालामो आरो जोंथिंजाय माबायदि बेफार फालांगि खालामो थारमाने नोंथांमोननिथिं आरो जोंनिजों माबायदि गोरोबलायनाय गोरोबलायि दङ, बिनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दे नोंथाङा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि आरो बिावफार फालांगि खालाम बेखौ एसे आंनो फोरमायनानै होग्रोदो नोंथां
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला आङो जोंनि मिथिंजाय मा मानि बेफार फालांगि खालामो बेनि सायाव आङो नोंथांनि एसे बिजिरनानै खिन्थागोनसै नङा होमबा?
औ नोंथां
औ दा बेफार फालांगियावथ' जोंथिंजाय गोबांनि बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो जोंथिंजाय जेरै दाउ अमानि बेफार फालांगि आरो जि जोमनि बेफार फालांगि आरो मैगं थाइगंनि बे फालांगि गोबां दङ जोंथिंजाय बिदिनो सोलिबाय थायो आरो दाथ' आरो गोबां गोबां माने बेफार फालांगियाव जेरै जि जोमनिबो गोबां बेफार फालांगि सोलिबाय जोंथिंजाय आरो फारसेथिं नै दा मैगं थाइगं हाइस दा माने मैगं थाइगंनि सायाव माने सोलिगासिनो दङ आरो नोंथां। दा बिनो बेफार फालांगियावसोनो गोबां माने रां खामायनो हायो बेफार फालांगिनि गेजेरजोंबो दा बेफार फालांगियावसो माने गोबां जौगानाय खौ नुनो मोनदों आरो जेरै दा जोंनि साखाथि फाखाथिनो जोंनि ओनसोलावनो साखाथि फाखाथि गोबां माने ओ मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि मावग्रा दंसोगारो आरो जोंहा साखाथियावनो ओरैजाय अरुणाचल इटानगर थाबाय दा इटानगराव गोबां माने मैगं थाइगंफोरखौ लाङोब्ला माने गोबां बेसेन गोसायाव फानहैनो हायो आरो माने गोबां माने बेसेन मोननो हायो दाम मोननो हायो नै बिनि थाखाय माने ओ अरुणाचलाव बांसिन साप्लाइ खालामनाय जायो आरो जि जोमफोरखौबो जेरै जोंनि आसामाव जिबायदियै बेसेनाव मोनो नाथाय अरुणाचलाव बेनिख्रुइ बांसिन दाम जायो। नै बिनिखायनो माने अरुणाचलाव लाङो आरो माने। बेबायदि दा जि जोम ओ सि जोमनि बेलायावबो जोंनि ओनसोलाव गोबां बेफार फालांगि जोङो नुनो मोनो मोनो दा बिसोरो ओरैबायदि माने लाङो आरो जेरै ओ सि जोम आव गाले गाले होनो नङा होमबा दा गालिफोरखौ गोबां दानायखौ नुनो मोनो। आरो बैफोरखौ दानानै माने लाङो आरो माने दा गोबां माने रांबो खामायनो हायो आरो बेनि फाय मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जेरै जोंनि आरो साखाथियावनो ओ सेन्टार दङ हिसाबै दा बेयाव माने बिदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ओ खम बेसेनावनो बिदिनो मैगं थाइगं खौ लानानै फैयो आरो लानानै फैनानैहाय बे सेन्टाराव फानफैनायखौ नुनो मोनो आरो दा खम बेसेनाव लानानै फैनानै बेयाव माने गोबां रां माने बिदिनो न'खरफोरखौ मोजां सालायनायखौ नुनो मोनो। आरो दा बेफार फालांगियाव जोंथिंजाय जोबोद जौगानाय आरो फारसेथिंजाय जेरै ओ जिब जुनारनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला जेरै बोरमा न'खराव गोबां बोरमा फिसियो खायसे खायसे बिसथा गाहाम फिनाय जोङो नुनो मोनो आरो मासेयावनो दिनैहाय जोङो ओ बोरमाफोरखौबो जोङो मासेयावनो ब्रैरोजा गाहाम बा रोजा गाहामसिम मोननायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जुदि बिसथागाहाम फिनो हायोब्लाथ' आरो ब्रै रोजा बा रोजा मोनो दा गोबां माने रांखान्थि बिथिङावनो मुलाम्फा दङ आरो दा बेनिखायनो माने जोंथिंजाय बोरमाफोरबो गोबां फियो आरो बिनिफ्राय ओ बेफार फालांगियाबो माने मोजां सोलियो आरो माने आरो दाव अमा दाउ अमाफोरनि बेफार फालांगि माने बिदिनो गामियाव सानै साथामसो बिदिनो दाउ अमाफोरनिबो बेफार फालांगि मावसै आरो नै बेबायदि आरो दा बेफार फालांगियाव बेबायदिनो माने जोबोद ओ जौगानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मोजाङै माने न'खर सुंथानायखौ ओ नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव। बेबायदि बेफार फालांगिजोंनो आरो माने गोबां रां खामायनानै आरो। बेबायदि आरो जोंनिथिंजाय नोंथां दा नोंथांफोरनि ओनसोलाव बेफार फालांगियाव माबायदि नोंथाङाबो ए से आंनो फोरमायथिहरनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो गोदोनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्राय आथिखालाव नायोब्ला थ' जोंङो गोबां माने बेफार फालांगियावबो गोबां जौगानाय खौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ थिक बिबाय बिदिनो जेरै नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै- दाउ अमा सोरबा ग य मैंगं-थाइंनि सि जोमनि बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामना नै जेनेबा न'खरखौ सुंथागासिनो दङ नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो आंबो जोंनि ओन सोलावबो बेफोरबायदिनो बैफोर बेफार फालांगिनि गेजेर जोंनो माखासे न'खरफोरा ओ न'खरखौ खुंलांनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
ओ।
दायो जोङो बुंनो हा यो जोंनि माने बर' सुबुंफोराबो बैफोर बेफार फालांगि नि गेजेरजों दि जोङो ओ गोबां माने रांखावरि आरजिनानै न'खरखौ दालांनो हायो बेखौ माने जोंनि सुबुं फोरा हमनो हाबाय आरो जायनि थाखाय माने ओ बेफोर बेफोर माने बेफार फालांगिखौ माने गावनि थांना थानायनि जिउ रा हा महरै आजावनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नङाब्लाथ' जोङो गोदोनि समनिफ्राय नायोब्ला ओ जों नुनो मोनो गोदो गो दाय माने ओ मैगं गोदो गोदाय बो नङा बावैसो समनि सिगांनि खौ नायोब्लाबो जों नुनो मोनो ओ जाङो मैंग फोर खौ मैगं बा बिदिनो गोबांथार माखासे फसलफोरखौ दिहुनोब्लाबो माने गावो गाव माने ओ सासे फालांगि महरै माने जेरैबायदि जोङो दाबसेनिफाय गुबुन दाबसे जायगासिम जेरै फानहैनांगौ जायो। जेरै नों थाङा बुंदोंमोन नङा होमबा न'सुंसे रायजो अरुणाचलावहाय ओ नोंथांमोननि ओनसोल निफ्राय मैगं थाइगंफोरखौ फानहैनानै गोबां रांखावरि आरजिदों होननानै ओ थिग बेबाय दिनो माने जोंनि सुबुंफोराहाय बेफोरबायदि ओ दाबसे जायगा निफाय गुबन दाबसे जायगायावहाय बेफोर बेफार फालांगिखौ माने खालामहैनो साहस गैबां आमोन आरो
हेलौ! खोनादोना नोंथां? हेल'! हेल' नोंथां? नोंथांनि माथोखौ खोनाफैदिया।